हेलौ। हेलौ बिनानावा खोनादोंना खोनादोंं। औ बिनानाव मा खालामगासिनो दा?
आं दा बिदिनो जिरायगा नो दं।
अ बिदिब्ला आं नोंजों आदार आरो देहानि रैखाथिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन रायज्लाय जागोन ना?
औ रायज्लायजागोन दे आब'।
अ बिदिब्ला बिनानावा फोरमायनो हागोन नामा आदार आरो देहानि सायाव फंनैसो बाथ्रा। मा मा आदारखौ जायोब्ला। जोंनि देहाया गोग्गो थायो। बेनि सोमोन्दै दे बिदिब्ला फोरमायलाय बिनानावा।
जानाय आदाराथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
औ औ औ।
जोंनि जानाया। आदारा गोबां रोखोमनि दं। सासेे सुबुंनि देहाया। जानाय आदारनि सायावसो सोनारो। मानो होनबा सासे मानसिनि देहा देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिया। मोजांब्लासो गोगो देहा होननानै जों।
औ औ औ।
देहायानो थोन देहायानो गासैनिबो देरसिन थोन नङा होनबा?
औ औ।
बेनिखायनो सासे सुबुंनि। गोसोआरि मेलेमा। आरो देहायारि बिथिङा मोजांब्लासो गोग्गो देहा होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ
जोंनि गोग्गो देहा दानायाव जों जानाय आदार जिरायनाय ब्याम देहानि मोजां आवहाव बायदिफोरनि सायाव सासनस्रायै सोनारनानै। थायो।
औ औ।
आदाराथ' ओ जोंनि सोलेरखौ देहायाव सक्ति होयो जानाय आदारफोरा। मोदोमखौ फेहेरनायाव मदद होयो।
औ औ।
आदार मोनजायाब्ला देहाया लोरबां जायो देहाजों खामानि मानि मावनायाव आरो मोदोमनि सिङाव जा खामानि सोलिबाय थायो बेफोरनि थाखायनो मोनफ्रोम बो आदार मोनजायाब्ला
औ।
फोराबो थैलाङो।
औ।
आदारा मोनबा रोखोमनि थायो।
औ औ।
जेरैबायदि कार्बहाइद्रेट थाव बेसाद प्रटिन भिटामिन आरो खनि संख्रि बेफोरनो देहानि थाखाय
औ।
उम गोनांथि मुवाफोर आरो।
औ औ।
कार्ब'हाइद्रेटखौ जों जाग्रा आदार देहानि स थि होग्रा बेसाद होनानै
औ
मिथियो।
औ औ
कार्ब'हाइद्रेटखौ जों माइरं बेरेमोदै फिथाइनि रोसि एब बा बिदै ब्रेद गाइखेर बायदिफोरनिफ्राय जों मोननो हायो आरो
औ औ
बेफोर बेसादफोरा देहानि खामानि मावनो जोंनो गोहो होयो
बेनिफ्राय
थाव बेसादादा
औ
कार्ब'हाइद्रेट बायदिनो थाव हारिनि जाग्रा बेसादफोर देहायाव गोहो जौ जगायो
औ
बेफोरखौ जों बेदर घिउ गाइखेर माखन मेजेम हारि मैगं गोरान फिथाइ बायदि फोरनिफ्राय जों मोननो हायो
औ
थाव हारि जाग्रा बेसादफोरा जोंनि देहाखौ गो गोहो होनानै गोग्गो लाखिनायाव गोबां मदद होयो
औ
नाथाय बाराद्राय थाव हारिनि जानाय आदारा जोंनि देहाखौबो गाज्रि खालामनो हायो आरो
औ
बेनिखायनो बांद्राय जानायाबो मोजां नङा
औ
बिनिफ्राय प्रटिन प्रटिना जोंनि देहा हानि जौगानाय जौगानायाव मदद खालामो
औ
प्रटिना जोंनि देहा बेगें मोदोम गहेनाथ बिदि फेहेरनाय आरो फुं होनायाव खामानि मावो
औ
प्रटिनखौ जों दाउ बेदर
औ
गायखेर सयाबिन खिउ बायदिनि ओमफ्राय जों मोननो हायो आरो बेनिफ्राय भिटामिन फिथामिना गथ' देहानि दाथायखौ मोजाङै सोलिहोबाय थानो थाखाय सुबुंनि देहाया भिटामिननि गोनांथि बिदि जायो
औ
भिटामिना बायदि बेसादफोरनिफ्राय रैखा खालामो
औ
जोंनि देहाया गोख्रोङै थानो थाखाय गासै मोन जि-जिथाम भिटामिननि गोनां जायो फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं ना बेदर दाउदै गाइखेर आरिया फि भिटामिननि गुदि मुवाफोर आरो
औ बेजों लोगोसे दानि जुगाव गोबां मानसिफोरखौनो फुंबिलियाव सिखारनानै गाव गावनि देहाखौ रैखा खालामनो थाखाय फुङाव सोरखौबा यगा खालामनाय आरो फुङाव जगिं खालामनाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनो आरोना गाव गावनि देहाया मोजां थाब्लासो गावनि नांगौबायदि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायो
औ
बेनिखायनो सानफ्रोमबो फुङावनो सिखारनानै थाबायनांगौ खारनांगौ आरो हागौ मानि गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ जायो नङा होनबा अ आरो दानाथ' गोबां मानसियानो गोबां गोबां बेराम आजार जायो नङा होनब्ला बिनि ओंखायनो गोबां मानसियानो गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय ग्रिन टि माना गोथां साहा बिलाइनि साहा बेफोरखौ लोङो आरो बेनिफ्राय गोबां मानसियानो दानि जुगाव सुगार बेराम आरो प्रेसार बेफोर बेरामफोरा गोबां मानसिखौ उसुबिदा खालामगासिनो बेनिखायनो गाव गावनि देहाखौ गाव गावनो जो जोथोन लानो गोनां जायो बेनिखायनो नांनायनि बांद्रायबो जानाय मुवाफोरखौ जानाङा आरोना
औ
गोबांद्राय ना बेदर जायोब्लाबो देहाया मा होनो ओ देहाया गावनि देहाखौ सामलायनो हायाब्ला सिङाव उदैफोराव बेरामफोरा साफा देरो बेनिखायनो जों सानफ्रोमबो जानाय मुवाफोरखौ गोग्गो दैजों साफानो सुनानै जानांगौ बेनिफ्राय मैगं थाइगंफोरखौबो हानायमानि जोङो गाव गावनो न'आवनो मोजाङै आबाद मावनानै जायोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो आबाद मावनाय समाव गोबां बिबांनि मु-मुलि बाहायो आबादाव जायनि थाखाय जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामो बेफोर मुलिफोरा बिनो खायनो हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंखौ खाना जानो हायोब्ला देहाया मोजाङै राफोदसिन जायो आरो मा होनो गोथां मैगं थाइगङा मानसिनि देहाखौ गोग्गोसिन खालामो बेनिफ्राय आरो दाउदै थालिर ब्रेड रुटि बेफोरखौ जानो हायोब्लाबो जोबोर मोजां मानो होनो अब्ला बेफोरनि जानाय आदारनिफ्राय मानसिया गोबां बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो बेनिखायनो औ
जानायनि अनगायैबो जों गावहा सिखोन लानायाबो लानोबो गोनां जायो
औ
देहाखौ बायदि रोखोमै साख साखोन सिखोन लाखियोब्ला जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो जेरैबायदि दुखु दुगैनाय साबोन जों आखाइ सुनाय खोमा मेगन गाहामै लाखिनाय फोरखौ जोथोनै मानजिनाय आसुगुर हानाय खानाय खाननाय बेफोरबायदि जोथोन लायोबा देहाया रैखाथि मोनो आरो।
हाब्लाथ ओ गाज्रि मैलाफोरा मानसिनि देहायाव थाबैनो साफादेरो आरोना। मैला मैला मैथा गाननाय जोमनाय बेफोरनिफ्रायबो गोबां मानसियानो बेरामाव गोग्लैयो।
औ।
आरो मैला मैथा दै लोंनाय बेफोरनिफ्रायबो उदैफोराव गाज्रि बेराम आजारा साबदेरो।
औ।
बेनिखायनो सानफ्रोमबो गोग्गो दै लोंनायफोरा मोजां।
औ।
बेनिफ्राय जानाय आदार देहा सावस्रि सानफ्रोमबो गोग्गोय लानो गाव गावनो सांग्रां जानांगौ।
औ।
खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरखौबो एसे साफा खालामनानै लाखिनांगौ जाहाथे मैला मैथा जाया। बेफोरनि निफ्रायबो गाज्रि हावाया मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामो। बेनिफ्राय औ।
देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय गासैबो मानसिफोरानो खमैबो द' घन्टा ओफ्राय दाइन घन्टासिम उन्दुनांगौ जायो। मानो होनबा फुरायै उन्दुनो मोनाबा देहानि मोजां खामानि मावनायाव हेंथा होनोबो हागौ आरो।
बिनानाव दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा। खोनादोंना बिनानावा।
औ खोनादों।
दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै।
औ दे गोजोननाय थाबाय आब'निसिम